हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ हेलौ
औ औ खोनादों दे
नोंथांजों आदारनि गोनांथिनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथां नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ औ सावराय जागोन
दा आदारनि गोनांथि होनोब्लाथ' ओ थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदारनि गोनांथि जायो
औ
आदारनि फ्राय जों हाबा हुखा मावनो थाखाय सक्ति मोनो आरो जोंनि देहा दानाय आरो बारायनायाव आदारा हेफाजाब होयो
औ
बेबादिनो आदारनि अनगायै जायखिजाया जिबा थांनानै थानो हा -या नङा होनबा
औ औ
जों जानाय आदारफोराव गोबां बिबांनि पुस्टि गोनां मुवा थायो बेफोर पुस्टिगोनां मुवाफोरखौ जामुंनि थादेरसा बा सुफुं जाग्रा मुवा होननानै बुंनाय जायो आरो
औ
दा आदाराव थानाय थादेरसाफोरा जाबाय जेरै ओ आदाराव थानाय जायफोर थादेरसाफोरा देहायाव सक्ति जगायो बेफोरनो जाबाय सरकरा
बा कार्बहाइद्रेट आरो मेजेम गोबां सरकस थानाय आदारखौ सर्कस होग्रा आदार बुङो गोबां सोलेरारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनो गोबां बिबांनि सर्कस हारिनि आदारनि गोनांथि जायो।
औ
बेबादिनो मेजेमनिफ्रायबो जोङो सक्ति मोननो हायो। जेरैबायदि घि थाव माखन बादाम बायदिफोरा मेजेम गोनां आदार
औ
दा आदारनि जायफोर ओ थादेरसाफोरा देहा दानाय आरो बारायनायाव हेफाजाब होयो। बेफोर जाबाय प्रटिन
औ
प्रटिना हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय गोनां हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय प्रटिन रोखोमनि आदारा जोबोद गोनां आरो बेखौ हौवासा हिनजावसाफोरा जानांगौ आदारनि जायफोर थादेरसाफोरा बेराम होबथाग्रा हिसाबै हाबा मावो। बा जोंखौ बायदिसिना बेरामनिफ्राय रैखा खालामो बेहाय आदार जिउ बा भिटामिन बैफोरनि अनगायैबो ओ जोंनि देहायाव खनियारि संख्रिनि गोनां जायो।
खनियारि संख्रिखौ जोङो गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ ना बेदर दाउदै संख्रि गाइखेर बायदिफोराव जोङो खनियारि संख्रिखौ मोननाय जायो।
औ औ
बा खनियारि संख्रिया बेफोराव थायो आरो
औ
बायदि रोखोमनि खनायारि संख्रि जेरै ओ सोर केेलसियाम आय'दिन बायदिफोरा देहानि बायदि रोखोम हाबायाव जोंखौ मदद खालामो
औ औ
आदाराव थानाय खनायारि संख्रिया देहायाव दै आरो बेगें दानायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो। सोलेरनि होबथा गोहोआ बारायो। आरो लोगोसे दैया सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनांथार।
औ
मैगं थाइगंआव गुजि जौखोन्दोनि जौखोन्दो जौखोन्दोनिख्रुइ बांसिन दै थायो। आरो बेदरनाव द'जिनिफ्राय दाइनजि जौखोन्दोसिम दै थायो दा आदारनि मोनद' थादेरसाफोर दङ जेरै सरकरा प्रतिन मेजेम भिटामिन खनियारि संख्रि आरो दै बे मोनद' थादेरसाफोरा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो दा नोंथाङा आदारनि गोनांथि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ औ
दा आदारनि गोनांथि बुङोब्ला जेरै करकरा हारिनि आदार बुङोब्लाथ' जेरै ओंखाम रुटि सिनि गुर आलु थागुना थालिर बेरेमोदै गम चिरा मुरि खान्थाल गोमोन थाइजु थाइजु गोमोन खुसेर बेफोर बायदिफ्रा सरकरा हारिनि आदार आरो
औ
दा प्रटिन हारिनि आदार बुङोब्ला जेरै गाइखेर गाइखेर दाखा दाउदै ना बेदर दालि मटर गरसि बुट सबाय बिमा सयाबिन मैखुन बायदिफ्रा गोग्लैयो बिब्दिनो मेजेम हारिनि बुङोब्ला थाव गेहु माखन नारेंखल बेसर बादाम सिबिं मेजेम गोनां आरो बेदर बायदि बायदि आरो बिदिनो भिटामिन एबा खनियारि सुंख्रि बुङोब्ला जेरै सामब्राम गोथां मैगं थाइगं गाजर फान्थाव गोखै आमलाइ लेबु सेेलेखा थाइसुरि बिदिनो थाइलिर दाउखा कमला फालें मैगं ब्रामि ब्रामि मैगं थाइलिर मैखुम थाइलिर फस्ला थास' बायदि बायदिफ्रा गोग्लैयो
औ
दा बिदिनो जोंनो देहायाव सानफ्रोमबोनि थाखाय गोनां जानाय थादेरसाफोरखौ मोनसे रोखोमनि आदारावनो मावफुंजोबनो हाया
औ
जाय आदाराव सरकरा प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो खनियारि संख्रि नांगौ बायदियै मोननायबो जायो
औ
बेफोर जादों गोरोब आदार
औ
गोरोब आदारखौ जोंनि सानफ्रोमबो बिथिंनि आबहावानि फ्राय मोननो हायो जेरै ओंखाम, दालि, गाइखेर गोथां मैगं थाइगं गाजर फान्था फान्थाव गोखै फिथाइ सामथाइ गाजा ओंखारनाय बुट मुगु बादाम आरियाव गोरोब आदारनि थाखाय गोनांथार थादेरसाफोरखौनो मोननाय जायो आरो
औ
दा बिदिनो गोरोब आदारा जोंनो सक्तिबो होयो आरो देहायाव जौगानाय आरो बेराम गैजायै जानायाव हेफाजाबबो हेफाजाब खालामो
औ
बिदिनो गोरोब आदार जायाब्ला मानसिनि देहायाव गोनां जानाय थादेरसाफोरनिबो आंखाल जानो आंखाल जायो
औ
बिदिनो बेफोरबादि गोनां जानाय थादेरसाफोरनि आंखालावनो देहायाव बेरामबो जानो हागौ आरो
औ
बेफोरबायदि थादेरसाफोरनि आंखालाव जानाय बेरामखौनो आंखालजों जानाय बेरामबो होननानै बुंजायो
औ
दा बेफोरनो आरो
औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ औ दे